औ नोंथां।
थांङा
खोनादों
आंबो खोनादों आरो आं कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा जेरै दावबायनायनियाव एसे सावरायनोसै नोंथां आंनि
हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जोङो लेखा फरायनाय जेरै खारनाय जेरै गेलेनाय औ जेरै गोबां गोबां मान जेरै गोबां मानसिफोरा जेरै गेलेनाय जेरै काबादि गेलेनाय फुट बल गेलेनाय बायदियाव बायदिसिनायाव जेरै दावबायनो हायो आरोना।
नंगौ नंगौ
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै दावबायनो होनब्लाथ' जायाना जेरै जोङो न'खरनि फारसे सोंगारनानै लानांगौ जायो
नंगौ
आरो जोंङो लोगोफोरनिफ्राय बो सोंजोबनानै लानाय जायो जेरै जों दावबायनो फारसे थाङोब्ला जेरैथ' जोङो हारसिं हाला जेरावबो दाव बायनो हाया नालाय
नंगौ नंगौ
औ आरो जोङो लोगोफोर थाब्ला एसे साबसिन मोजां मोनो आरोना गोसोफोरखौ बेनिखायनो जों लोगोफोर नि फारसे आरो जेरै जोङो बिमा बिफानि फारसे सोंग्रोनानै लानाय जायो आरो।
बे थानांगौ।
औ बुंनो थाङोब्ला जों दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जों।
नंगौ।
दावबायनो थाङोब्लाबो जों गोबां सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो आरो जोङो सिनायै मानसिखौ। सिनायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो।
नंगौ।
दावबायनाय होनोब्लाथ' जेरै जोंनि बि टि सि आव जेरै मिथिजानाय बावखुंग्रि हाजो आरो। जेरै मानास हाग्रामा होननानै बुंनाय जायो।
नोंगौ।
औ नोंथाङाबो थांफेरबाय जानांगौ मानास हाग्रामायाव।
नोंगौ नोंथां थांफेरबाय थांफेरबाय।
जेरै जोङो मानास हाग्रामायाव मानास हाग्रा फारसे थांनो नागिरब्ला। जेरै जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो जोंथ' एफा गोजानाव जोङो आथिंफोरजों थाबायना थांनो हाया नालाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आं मानास हाग्रामानि फारसेनो नोंथांजों एसे सावरायनोसै।
जागोन नोंथां जागोन।
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों मानास हाग्रामा फारसे थाङोब्लाथाय जेरै जोङो बिफां लाइफां जेरै मिथिंगायारिफोरखौ साग्लोबनाय। नुयो आरो जेरै दाथ' बिबार बारनायनि दिन नालाय जेरै जों बिबारफोरखौनो जेरै औ मिथिंगायारि जोबोद समायना नुयो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो गोबां रोखोमनि जेरै जोंनि
औ।
मानसिफोरा साहा बिलाइ खानायफोरखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनो आरो जेरै जों दावबायनि फारसे दाङोब्ला।
नोंगौ नंगौ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बे हाग्रामायाव हाबनो थाखाय जेरै जोंनो जिब गारिनि गोनांथि जायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बुंनो थाङोब्ला बेखौ मा होनो जेरै जोङो बेहाय रेन्जार फोर थांफायो जेरै' जों हारसिं हाला थांनो हाया नालाय।
नंगौ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जेरै बे बे हाग्रामा गेजेराव जेरै जों हाबनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरोना जेरै जोङो मैदेर गान्दा जेरै जेरै हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा गोबां रोखोमनि जेरै दावउराइफोरखौ मोख्राफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ आरो जेरै बेहाय गोबां दैमानि मिथिंगायारि। सावगारिफोर दङ आरो जेरै दैमाफोरबो दंस'गारो।
नंगौ नंगौ।
औ आरो जेरै बेहाय जेरै मानास हाग्रा माया मानि थाखाय मुंदांखा जेरै जोङो मोसानि थाखाय मुंदांखा। आरोना बेहाय
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ आरो नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो।
जागोन नोंथां जागोन माने। जों दावबायनाय होनोब्ला बेखौहाय जोंनि लाइफआव एबा जोंनि संसारावहाय बियो मोनसे सोलोंथाइनि पार्ट एबा सोलोंथाइनिनो। मोनसे बाहागो होननानै जों हमनानै लानो हागोन। हायो नोंथां माने जेरै गोबां जायगायाव बेरायहैयाखैब्लाबो जोंनिनो बि टि सि एबा आसाम जों नांजाबफानाय माखासे हाद ग एबा जोंनि बि टि सि ओनसोलाव थानाय माखासे नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन। मानास हाग्रामा बेबायदिनो माखासे हा ग्रामाफोराव जायगाफोराव गिदिंहैदों। ओ बेबायदिनो जेरै जों बुंनो हायो, बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि साखाथियावनो थानाय ओ गुबुन हादोर जायखौ बुङो भुटान ना भुटान भुटानजों माने गेलेमफु बायदियाव जों थाङोब्ला एबा दावबायहैयोब्ला बेरायहैयोब्ला ओरैबायदि माने मोनसे मोजां नुबोनो हायो आरो जायखौ बुङो बि
बेरायनो
ओ जानाय लोंनाय बिसिनि गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय एसे एनै थासारिया माबायदि माने माबोरै सोलिनानै थायो आरो बिसनि ओ जाय जेखौ बुङो जों गारि सालायनायनि नेमखान्थिफोर ना ओ बैफोरबायदि नेमखान थिफोरा ओ बिसिना ओरैबायदि मोजां माने ट्राफिक होननाय जाया आरो नों
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
सोरबा जुदि ओ गोदाव सोराव सिगनेल गैया लासे गारिफोरा बारस'योब्ला माने बिनि सायाव राङारि जुरिमाना लानाय जायो आरो नोंथां बिसिनि बैसोरनि कान्ट्रियावहाय
औ नंगौ।
बेफोरबायदिखौ माखासे जों सोलोंनानै ओ ला सोलोंना ला बोनानै जों जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि खालामफैनो हायो नामा नै बैफोरखौ जों साननो हायो आरो ना।
औ नंगौ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै भुटान हादोर होनोब्लाथाय जेरै जोङो ओ बेहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि हादोरनि मानसिफोरबो फैयो आरो जेरै
नोंगौ नों
औ जेरै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरो आरो हादोरफोरनि मानसिफोरखौबो फैनाय नुयो आरो जेरै भुटान होनोब्लाथाय।
नंगौ नंगौ। बेबायदिनो माखासे जोंनि जेरै जोंनि बर'नि कालचार एबा ट्रेडिसनेल जेरै दखना गामसा आर'नाइ बेफोरबायदिखौ जों बै गुबुन हारिनो एबा गुबुन जाथिनो दिन्थि हैैनानै जेन' बै सोर मानसियाबो अ बे गानग्रा जोमग्राया बर' हारिनि ना बे रायज्लायनाया जोंनि रायज्लायनायाथ' जों बिसोरनो खोन्थानो हायो बैसोरो जोंनिफ्राय माखासे सोलोंनानै लानो हायो आरो बिदिनो आरो माने गिफ्ट टेक होनलायनाय मोनसे दंना बाथ्रा नैबेफोर बायदि आरो नोंथा। माने जों बेफोरबायदि सोलोंनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
बेजों लोगोसे गोजान जायगायाव बेरायहैयाखैब्लाबो जोंनि साखाथियावनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय जेरै नोंथाङा खोनाफेरदोंना ओ सिखोना जोहोलाव हाग्रामा माहारियारि हाग्रामा बेफोरबायदियाव थाङोब्ला माने जोबोद गोजोननाय मोनो जाय जाय जाय जिब जुनारफोरखौ नुफेरा नै बैफोर नुफेरि जिब जुनारफोर खौ जों नुनो मोनो औ जेरै बुंनो थाङोब्ला जायखौ बुङो सना गाबनि मोख्रा ना बैफोर बैफोर मोख्राफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बे हाग्रामायाव थाङोब्ला जेरै सिखिरि फोरा ओरैबायदि बिर सुंबोनाय समायना रमायना बिरदेरबोनाय नों लामा फारसे थाबायोब्ला एबा हाग्रा फारसे थाबायोब्ला ओंखारनानै नायोब्ला माने ओरैबायदि समायना रमायना सिखरिफोरा जेव जेव बाफैनायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो बिनि खाथियावनो थानाय जायखौ बुङो लावखार ओ ओंखाम जाग्रा जायगा ना सरलपारा औ नोंथाङा खोनाफेरदोंना औ माने ओ‌ माने बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला ओरैबायदि गोसोफ्रा इन्जय गोजोननाय मोनो आरो जायखौ ओ
औ नंगौ थारैनो आरो लाव खार ओंखामाथ' जेरै जोंनि बे सुकि दारागाव बेफोरबायदियावबो गोबांखौनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो लावखार ओंखाम जानो थाङो औ। नोंथाङाथ' सिनायै जानांगौ सकि दारा
औ सिनायो नोंथां सिनायो थांफेर थांफेरनायबो जाबाय। ओ दारागावआबो माने भुटान भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै। दै स्राय स्राय माने बिनि आब्रां जेराव साहा बागान न' दंफां मिथिंगाजों बुंफबनाय माने गोजोननाय मोन्दों आरो माने बे फोरबायदि जायगायाव बेरायहैनानै।
आरो जोंनि बे ओ बगामाथि होननानै बुंनाय जायो बेबो जोंनि ओनसोल खाथियावनो जेरै औ एरिया खाथियावनो जेरै औ
मोजां आरो माने बेफोरो गोजोननाय मोनबोदों माने बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै दैफोराव बैग्रि साइ ख्लोम गोजौआव औ गोजौआव गाखोलाङोब्ला दं फां साया साया माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो थांबाय आंबो थांनायालाय माने
ए ओ जेरै न'खरनि फारसे जेजों थाङो जेरै ओ जेरै न'खरनि फेमिलिफोरजों थाङोब्ला जेरै जोङो बेफोराव जेरै बो ग्रि बोग्रि बोग्रियाथ' दा बिबार बारनो हमबायानो जेरै जों बोग्रिफोरखौ जाहैनाय जायो आरो जेरै जों सुकि दारागाव बग-बगामाथि थाङोब्लाथाय
नंगौ नंगौं नंगौ आरो खोनादों माने बे जायगाया जोबोद मोजां। आरो जाय सो बबेबा ओ स्कुल एबा फरायसालि एबा कलेज नै बैफोरनि ओ फोराखौ माने बैफोर जायगायावबो लांनानै बिनि सा स्ट्राकचार एबा बिनि नेचारेल ना नेचारेल बिउटि नै बैफोरखौहाय माखासे दिन्थि हैैनाय एबा लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय बैफोरखौ गोबां नुबोदों एबा खोनाबाय थाबोदों आरो नों
औ नंगौ थारै नोंथां।
बेफोरनो आरो माने जों बुंनो थाङोब्ला ओ दावबायनाय एबा बेरायनाय सोदोबाखौ ओ जों सोलोंथाइनि बाहागोआव
औ औ आरो जेरै जोङो दावबायनो दावबायनो नांगौ मानोना जोङो न'आव थाबाय थाबाय थाब्लाबो जेरै जाम्बा जाम्बि जाना थाया जेरै जोङो दावबायब्लासो जोङो बे बेफोरनिनि सोलोंथायखौ जों लानो हागोन नङाहोमबा नोंथां औ जेरै जों दावबायनो थाङोब्लाथो ओ गुबुननि सोलोंथाइफोरखौ जोङो मोनबोनो हायो आरो जेरै जोङो गियानबो आरजिनानै लानो हायो जेरै जोंङो मिथि बाथ्रा खोथाफोरखौबो जोङो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो सिनायै मानसिफोरखौबो जों सिनायनानै जोबोद मोजां मोनो औ अब्ला नोंथां जोंना समा जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय
दे बिदिब्ला
औ दे नोंथां